हेलौ।
हेल'
मोनाबिलिनि गोजोन खुलुमनाय जासिहरनानै थाबाय नोंथां।
उम आंबो जासि हरबाय
उम ओंखाम जाबाय नोंथाङा।
ओंखाम जायाखैनो नोंथां‌।
औ मा संदो नोंथां नोंथांखौ दालि।
ओ सानजुब सान सानजुफुनानो नोंथां
अ उम मा मा दों
दालि
अ जाने ओमफ्राय नोंथांङालाय सानसे मा खामखो दिनि?
दिनैथ' अफमोन बिनोसै आरो ओरैनो जालांफालांदों रुमावनो।
अ अ उम। ओ नोंथाङा नोंथांदो दिनै मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो नागिरदों।
मामोन नोंथां।
बेनो जाबाय बैसागो फोरबोनि बागै रायलायनो नायगिरदो नोंथांदो।
अ।
नोंथाङा बैसागो फोरबोआव बा बै गामियाव माबोरै जायो नोंथांमोननि।
नोंथां बैसागोआथ' रंजा-बाजा जानाय लोंनाय बेसै आरो
उम हेल'।
आ
दे बुं नोंथां।
बेनोसै ओ न' न' थांनो मोसायो। बैसाग दान।
उम। माबा जोंनियाथ' नोंथां जोंनि बैसागो फोरबो होनबाथाय। ओ फार्टआवनो जायो नोंथां जों गामियाव बु फुथ्ला हाबा जायो नोंथां फुथ्ला हाबा फुथ्ला हाबायाव फुथ्ला हाबायाव माने बेयो फुथ्लाखौ हाबा होनाय जायो आरो नोंथां। बेयाव खुथ्लाखौ हाबा होनानै बोथोरनि थाखाय। बोर बियो आरो। खुथ्लाखौ खुलुमो बेयाव। दुखु दाहाफोरखौ गैया खालामनो थाखाय खुलुमनाय जायो। हेलौ।
औ मार मार।
अ आरो। आरो बेयाव खाना जायो आरो खुथ्ला हाबायाव आरो। आरो बाथौ धोरोमनि।
खुसियो।
अ बोथोरनि बोथोरनि थाखाय फुजियो आरो। ओ न'खरनि नखर। थाथों मोजां थाथोंना आरो बेमार आजार गोजाङाव थाथों होननानै फुजिनाय जायो। बेयाव बेयाव। ओ आर'ज माने नेम खान्थिया मानेयाव माने। हरनिफ्रायनो बुरा साना लागै। ऐ खशखुगा मेथाइ रोजाबो। धोरोमनानै मेथाइ रोजाबो। मोसायो मुसुरो सानसे थोलो ह हरनिफ्राय फुङाहा लागि। आरो बेनि उनाव। फुं जाबाथाय गामिनि गासै गामि गासै। ओ गासै मानसियानो गामिनि फुङाव खुलुमनो फैयो। हेलौ हलौ अ आरो। आरो। खुलुमखांनानै बेखौ दैमायाव बाहायनो थांङो आरो।
औ।
उम। बिदिनो जायो आरो। आरो नोंथां मोननियाव फांसन जायो जाया नोंथां?
आरो हेलौ।
ओ अ।
आरोब आरो। उ बिदि दा फुथ्ला हाबा मावहांनायनि उनाव। माबा जायो उम मोसौ थुखैनाय जायो। अ मक्टमबसोर थुनायाथ' फुथ्ला हाबानि सिगाङावनो जायो। बिदिनि उनाव मानसि। मानसिनि बैसागो जायो बेयाव मानसि उन्दैफोरा गेदेरफोरखो खुलुमो बोरबियो। बिदिनो माने गेदेरफोरा बोर होयो उन्दैफोरफोरखो।
उम।
आरो। ओ माहोनयो। मोसायो मागियो बेनि उनाव। दथान दां मोसायो आरो फानसन फानसन जायो आरो नोंथां फानसन
उम‌ उम
फानसननि थाखाय आरो बेयाव खेला खेला‌ दुला माबा माबि जायो खारनाय बारनाय। जाय नोंथांमोनावबो जायो।
जायो जायो नोंथां जायो फानसननि थाखाय सानै खेला दुलानि
बेयाव आरो खेलाफोरा जेरै खारनाय थायो बारनाय थायो। मोसानाय मुसुरनाय थायो। आरो ओ खन्थाइ आवरायनाय कुइस बिदि थायो आरो बिनि अनगायै नोंथां। ओ ओय थालिर बिफां गाखोनाय थायोना थाया नोंसि नोंथांमोननियाव?
थालिर बिफाङाव एरै थालिर बिफां गायनानै। थालिरआव ओ थाव होनानै सायाव बुस्थु मोनसे दोनो। बेखौ गाखोनानै हाननांगो आरो नोंथां।
अ
बिदि खेला फा-फाथियो। आरो इदि ओय फाथियो नोंथांमोननावबो
सेम सेम फाथियो
उम आरो आरो मेगन खाथे नानै मेगन खाथेनानै ओय मा होनोएये हांसो एगारना होनायो हांसो एगारनायखो होयो ओमफ्राय हांसोखो हमनांगोन। जायनो मोनो इनो देरहायो नोंथां जायोना नोंबो इदि?
उम उम मिथिगो नोंथां मिथिगो।
आरो उम नोंथांमोना मा मा खेला जायो?
जोंनाबो इनो जि जायो नोंथाङानो बुंजोबबाय दालाय आं माथो माथो बुंबावनो। बिनोसै आरो खारनाय बारनाय
उम उम अ
वेट गिफटिं
उम उम उम
एसे
आरो फानसन जा उम उम ओ फानसनाव फानसनाव सोर सिंगार फैनाय नोंथां?
नोंथां जोंनावथ' ओ करुना राबा फैदोंमोन नों
औ उम आरो जोंनावथ' जोंनावबो मोनसोम फैदोंमोन नोंथां आरो ओ अनजालि दैमारि फैदोंमोन रनजन दैमारिनि बिनानाव बिथाङा फैदोंमोन आरो किसुमान मोजां -मोजां खोथा बुंना गालांदों आरो माने ने फरायनो फरायसाफोरनि थाखाय बहुत मोजां। भाखन होना ओ बिबुं होनो बि माबा बुं सारना थांदो आरो बिबुंथि होलांदो बे बुंसारना थांदो आरो बिमा बिफाया फिसाला फिसाजो फिसाला फिसाजोफोरखो बोरै नायनांगो बोरै जोथोन लानांगो बोरै सिखायनांगो बोरै फराय होनांगो बेफोरखौ बुंथिना थांदो आरो बुहुत मोजां मोजां गियान होना थांदो आरो गामियाव‌। दाथ' अनजालि दैमारियाबो आरो रन्जन दैमारि नोंथाङा मिथिखायो मा जायो मा जादों। जेलावसो दं दा बिनि बागैबो दुखु फोरमायना थांदों आरो अनजालि दैमारिया।
उम।
फान्सननि स्टेजाव बिबुंथि लाखिनायजो लोगोसे गावनि बिदानि हालोदखो मिथिनानै दुखुु नांदो।
उम।
दुखु नांदों एसे बिदिनो ओमफ्राय नोंथांमोनावबो फानसन जायो आरो ना
जायो-जायो नोंथां गाजा गोमजा खुङो आरो फांसनखौ जोंनाबो।
गेदेमा मानसिफोर जेरै अनजालि दैमारिमोन मोन बायदि
ओ सोर फैदोंमोन उम नामखौथ' ओ नामखौथ' मिथिला आंङो सोर फैदोंमोन।
औ
नामखौ मिथिला।
उम भबेन देवरि ना मा होननाय खोनादोंमोन आं नोंथां।
जानाय आरो सासे फैबावदोंमोना मा नाम होनदों मोनथाय
सोरमोनथाय ना
दे जेबो नंला नोंथां।
दे दे दे उनाव माबागोन। ओ उनाव गोसो गोसाव खांबा जालाय माबागोन खोथाहरबानो जाबाय बेदिखो। नोंथां अह आंथ' दासान्दि मोजाङैनो दों।
माथो संखो नोंथां।
उम दालि
मा संखो?
हुम?
मा संखो होनदो?
अह ओ माबा दालि आलु आरो दाउदै दोङो नोंथां नियालाय?
बायनांगोन आंबो दाउदै दाउदै बायनांगोन आंबो दाउदै बायनांगोन दालि
बिदिनो जोङो ओंखाम संदो ओंखाम दालि दाउदै आलु, आलु भाजा बिनो आरो। आइआ सं माया आइया संबाय दं आरो नोंथांनियालाय? नोंथांनियाव
नोंथां आं रुमाव थायो नोंथां आं हारसिं संना जायो हारसिं माने मामाजों थायो बिमाय सासे दं बिजों थायो।
उम उम उम उम। दालाय रुमाव सोर-सोर दं होमबा नोंथां?
बिमाइदो आंदो दं नोंथां।
अह अ अह बिमाइ दो नोंदो? उम। नोंथाङा मायावबा थायो?
कक्राझाराव थायो नोंथां आंङो।
अह थिगानो दे आं न'आवनो थायो नोंथां। ओमफ्राय दाथ' बैसागोआथ' थांबाय
उम।
दा आरो फैगौ बैसागोनि था ओम फैगौ बैसाग जाहा फैसानि थाखाय प्लेन खालामनांसिगोन आरो नोंथां फानसन खालामनो? फासन खालामो, मा खालामो मोसायो, मुसुर बेफोरफोरखौ प्लेनिं खालाम खालांनांसिगोन आरो फैगौनि थाखाय नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगो नोंथां
ओम
सहस्नङा बैसागो फाथिनायाबो, प्रेनिं खालामनांगोन आरो।
नोंगो, नोंगो, नोंगो, नोंगो, फैसा बिदि फैसानिथ फैसा खरसानि थाखायनो इ फांसनाव
फान्सन सान्सन जाफ्लेबाय थायो।
उम, उम, उम। होमबालाय नोंथांदो रायलायनानै गोसोखो गोजोननाय थाबाय
इनि उनाव रायलायबावनोसै नोंथां। इनि उनाव रायलाय बावनोसै, दे होनबा नोंथां दे दे।